औ खोनाबाय नोंथां।
औ ओ नों, नोंथाङा मोजाङैनो दङ ना?
औ दङ नोंथां।
औ बिदिब्ला आं नोंथांखौ मोनसे आयदानिसो सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन, नोंथाङा सम दङ। - फना,
औ दङ नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला आङो नोंथां, जों ओ बर'फोरनि दोरोङारि बा गाननाय-जोमनायनि सावरायनो होननानै फन खालाम- -नाय जादोंमोन।
औ, जायो नोंथां।
औ नोंथाङा सम दङ ना?
औ दं नोंथां।
अ बिदिब्ला, आङो नोंथांनो गिबियावहाय बे बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि बागै एसे साव सावरायग्रा होनोसै ना?
औ नोंथां सो
औ जोंहा बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय होनब्ला जेरैहाय जोङो गोदो-गोदाय समनिफ्राय जोंहा बर'फोरा दख'ना, लांगा दख'ना बा बेफोरबायदि अग्रं बेफोरबायदिखौ जों गाननायखौ नुनो मोननाय जा यो आरो ना।
औ
औ ओ बेनि अनगायैबो आरोहाय जोंहा दंबावो जे, ओ जों आथिखालाव माने, बेफोर दख'नाफोरखौ माने गोदो-गोदाय समनिफ्रायनो जोङो, दख'नाफोरखौ माने गावबा गावनि आखाइजोंनो दानानै बा बा लुनानै जोङो गाननो हायो आरोना। ओ बेनि अनगायैबो बेनि अनगायैबो जों आथिखालाव माने जोङो गोबां, गोबां माने मेसिन, मेसिनारि ओंखारनायनि जोहै माने जोङो गावनि ओ, उम, फ्राय सुबुंफोरखौनो जोङो बा जोङो गावबा गाव बेफोरबायदि दानानै लुनानै बा गाननाय, खौ एसे खमायलां खमायनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना, जायनि जाहोनाव जोङो गोदो गोदाय, गोदो-गोदाय समावहाय जोंहा माने गासिबो जों माने साफ्रोमबो न'खर न'खर बा जायनियाव हिजाव मानसि बा आइजो थायो बे न'आव माने साल खुन्था बा बेफोरबदि न'खर न'खर इसानसालि जों नुनो मोनोमोन आरो ओमफ्राय बिसोरो गासिबो माने ओ बेबादि दानाय ओ दानानै लुनानै गानोमोन आरो जे रैहाय जों गामसा, हौवासाफोरा गानो जिहेथु जों बे गामसाखौ माने गावबागावनि आखाइजोंनो दानाय एबा लुनाय जायोमोन आरोना। ओ आथ जेरैहाय जोङो बे जिफोरखौ दानो गोनांबा जोंहा गिबियाव खुन्दुंनि गोनांथि जायो आरो ।जों खुन्दुंखौ बाजाराव बाय नानै बा जोंङो खुनदुं आबो गोबां रोखोमनि थायो जेरै पलिस्टार बा बिदि मास्रास बि माथा गोबां रोखोमनि थायो आरो ना।
औ
जों बेफोर खुन्दुंफोरखौ जों गिबियावहाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोनाय जायो जेब्ला बाजारनिफ्राय बायना लाबोखांनायनि उनावहाय जोङो जेब्ला खुन्दुंखौ जोङो माइदि होनाय जायो आरो आथिखालावथ' जोङो मा रोखोमनि खुन्दुं नां गौबा मा रोखोमनि गाब नांगौ बेफोरखौबो जोङो गोसोबादिनो‌ बासिना लानो हायो आरो ना ।बिनि अनगायैबो जोङो जिहेथु जों खुन्दुंखौ लाबोनानै मायदि होनानै जेब्ला जों सोङो सोंहोनानै जोंखौ न'खौ थुननाय जायो थुनखांनायनि उ नाव बा जोंङो रास बा जोङो बेयाव सोननानै जों बेखौ ओ खुनदै सानाय जा यो आरो बेखौ जोंनि इसान दाखांनायनि उनावहाय जोंहा माने ओ बेखौ जोङो दख'नाया ओंखार जेनेबा ओंखारनाय समावहाय जों गेजेरावनो बेखौ जों आगरफोरबो एरखांना होनो हायो आरो नायाव सम समाय होनो थाखाय। बेबादिनो जोंहा गोबां रोखोमनि आगर दङ जेरैहाय जोङो फारौ मेगन बा दाउस्रा मोख्रेब, बेबायदिनो हाजो आगर बा लाव बेगर, बैगिरि बिबार दिंखिया बिबार बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आगर दङ आरो जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो। ओं बेबा दिनो जोंहा गोदो गोदाय समावथ' जोङो बेफोरबायदि ओ बा जों गोदायनि समाव जों बा हौवा गोदान बा हिनजाव गोदान जेरैहाय जों हाबा, ओ हाबा जानो नायनो थांब्लाथाय जोंहा गिबियाव माने आइजोखौ बा हिनजाव गोदानखौ जोङो बा सि दा नो रोंगोना रोङा बेफोरबायदि सोंथि सोङोमोना सोङोमोना आरोना जेब्ला बियो जि दानो गोरों अब्लासो जों हाबानि रादायबा बिदिखौ खायो होनना मिथिनो मोनोमोन आरो ।आथिखालावथ' जों बांसिन हिनजाव फोरखौ बा आगर एरनोबा जि दानो रोंनायखौ नुनो मोनदि आरो। ओ बेजों लोगोसे जों गोदो गोदायथ' माने जोङो नोंनो ओ मार खोमनि खुनदुं नांगौबा बेफोर खुनदुं फोरखौबो जोङो मोननो थाङामोन बा जोङो इन्दि एम्फौ फिनानै बा बिसोरनि जोङो फिथोफोरखौ बा जोङो ओहम ओ खुन्दुं थुननानै बा बेफोरबादिनो जोङो फास्रा बा ओ बेफोरबायददि जोमग्रा हिसिमा खौ बानायना लायोमोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा गाबफोरखौबो जेरै जोङो मिथिंगायाव मोननानै बा मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै जेरैहाय जोङो बिफांनि बिलाइ बा बिहुर फिथाइ बेफोरखौ लानानै नानै जोङो माने मोनसे गाब बानायोमोनबा बिसोर बेजों माजों मिलायो बे गाबफोरखौ बिसोरो गावसोरनो माने खालामनाय जाय माने आथिखालावथ' जों बेफोरबायदि गाबनि जेबो गोनांथि गैया जोंहा माने बाजारफोराव थांनानै बायनानै लायोब्लानो जोङो बेफोर मा रोखोमनि गाबनांगौ बेफोरखौ जों नागिरना मोनखायो आरोना आरो जोङो आथिखालाव जोंहा गोदो गोदाय समाव माने जो जोबोरैनो माने बेफोरबायदि जि दानाय लुनायजोंबो माने जोङो गोबां गाव गावनि जिउखौ माने खुंबोनायखौ नुनो मोनदों बा बेफार फालांगि खालामनानै जोङो नुनो मोनो आरोना आथिखालावबो जोङो बेफोरबायदि जि दानानै बा फालांगि खालामनायखौ जोङो नुयो अब्लाबो माने जोङो बांसिनखौनो नुनो थांला आरो माने ओ रोंगौ मो जिराद बा गाननाय जोमनायखौसो बांसिनै नुनो मोनसै आरो ना आथिखालाव
औ
औ अ बेजों लोगोसे जोंहा माने आथिखालाव जोङो बाजारफोराव बायनाय गाननायखौ बांसिन नुनो मोनसै नोंथाङा बे
खोनानो मोनासै नोंथांनिखौ
नोंथाङाबो दा बे गाननाय जोमनायनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा बुंनाय बदिनो ओ जोंनि गग्रा जोमग्रा होननानै बुङोब्ला बर' आइजोफ्रानो दानाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' आइजोफ्रानो ओ बायनानै गानफेरामोन गोदोनि बर' आइजोफोरा ओ जेरै ओ बर' आइजो आजोफोरदि दानाय दख'ना दानानै दख'नाखौनो गानोमोन ओ आइजोफोरा ओ आरो ओ बर' आजोफोरा हौवाफोरा गाननो थाखाय गामसा दायोमोन ओ बर' आइजोफोरा ओ आ जोमनो थाखाय फास्रा उल जि ओ बेफोरबायदि दख'ना दायोमोन आरो बै उलजि दख'नाफोराव ओ गोबां रोख खोमनि आगर एरोमोन आरो जेरै हाजो आगर फारौ मेगन दिंखिया बिबार दावराइ मोख्रेब ओ थाइगिर बिबार मुफुर आफा बैग्रि बगर बेफोरबायदिनो गोबां नि आगर बे आगरफोरखौ दख'नाफोराव बा साद्रि फादोर सादोरफोराव बेफोराव एरखांनाय नुनो मोनोमोन ओ एरखाङोमोन ओ दानि आथिखालावबो बर' आइजोफोरा ओ दख'ना ओ दाबावो नाथाय दानि बर' आइजोफोरा खोब बिबांनि दख'नाफोरखौ ओ दानो दानायखौ जों नुनो मोनसै आरो गोदोनि बर' आइजोफोरा ओ गासिबो गामि गामि न'खर न'खर ओ गासिबावबो माने न'खरफ्रोमबो ओ उन्दै समनिफ्रायनो दानाय दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाखा मोन नाथाय दानि ओ आथिखाल मुगायाव ओ ब जोंनि बर' आइजोफोरा दानाय लुनायाव बारा गोसो ओ होबांलिया आरो ओ गोदोनि बर' न'खरफोराव ओ न'खरफ्रोमबो ओ हिसान इसानसालि थायोमोन ओ बेबायदिनो दानि बर' न'खरफोराव ओ बांसिनानो ओ हिसान बेफोरखौ नुनो मोनलिया दानि ओ मानसिफोरा ओ बांसिन ओ मिसिननि दारैसो दानायखौबो जों नुनो मोनो आरो। ओ दानि दख'नाफोरखौ ओ आरो गुबुन हारिनि मानसिफोराबो ओ दानायखौ जों ओ नुनो मोनसै ओ बे दानायनिफ्राय ओ जोङो बर' जोंनि बर' समाजनि ओ माखासे आइजोफोरा ओ जुदि ओंखारफिननानै जुदि गासिबो ओ गामि ओ न'खरफ्रोमबो ओ न' खरसेयाव सासे सासे ओ दाफिनोब्ला ओ जोंनि बे ओ बर' हारिनि गाननाय ओ दख'नाफोरखौ ओ जोङो दानानै ओ जोङो फालांगि ओ खालाम नो हायो ओ नङाब्ला जोङो ओ जोंनो जोंनि गानग्रा ओ दख'ना बा गामसा बा सादोर फास्रा बेफोरखौ ओ जोङो दायाब्ला ओ गुबुन हारिनो ओ जोङो ओ दाहोयोब्ला ओ जोंहा माने गोबां ओ लस ओ खहा ओ जायो बेबायदि जायो आरो ओ जोङो गोदोनि मानसिफोरा ओ इन्दि एम्फौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो इन-इन्दि इन्दि एम्फौनिफ्राय ओ जोङो खुन्दुं दिहुनन्नानै ओ जोङो फास्राफोर सादोरफोर ओ जोङो बेफोरबायदि ओ दायोमोन आरो ओ इन्दि एम्फौनिफ्राय जोङो ओ इन्दि फिफां इन्दि फिफांखौ ओ फोनानै बा ओ बारिफ्राव रज'योना ओ बिनिफ्राय जोङो एम्फौखौ ओ जोङो इन्दि बिलाइ खानानै जाहोनानै फेदेरनानै ओ जोङो बेखौनो ओ ओ फिथोब थोबहोनानै ओ बिनिफ्रायनो जोङो ओ खुन्दुंखौ
औ औ औ
ओ बिनिफ्रायनो खुन्दुं मोननाय जायो आरो ओ बिनिफ्राय जोङो ओ ओ मा जि दानो हायो आरो ओ बेबायदिनो ओ गोदोनि बर' आइजोफोरा ओ दानाय लुनायाव ओ जोबोद माने आखा फा खा नाथाय दानि ओ बर' आइजोफोरखौ ओ एसे खम बिबांनि ओ लोरबां बेफोरबायदि थासारियाव जों नुनो मोनसै आरो ओ दाबो ओ जोंनि समाजाव ओ बर' आइजोफोरा ओ ओ दायो दानाया खोब नाथाय खम बिबांनि दासै आरो ओ जोंनि ओनसोलफोराव ओ जोंनि ओ बे गामि सिं सिङाव ओ ओ जिखुनाखि जोंनि दानि सरखार ओ बिसोरो ओ खमैब्लाबो ओ गामि मोनसे ओ दरनैजों दरथामजों बेफोरबायदि ओ गामि गामि सिं सिंआव ओ जि दाग्रा आइजो ओ गैया नालाय ओ नाथाय जोंनि बे ओ टाउन खाथि खाथियावल' दङ दंनाया ओ अब्लाबो जोंनि गामि सिं सिङाव बेबायदि दाग्रा ओ मेचिनफोर ओ बा ओ दाग्रा ओ आइजोफोरखौ फोरोङोब्ला ओ रोङि खायफा खायबा बांसिनानो रोंला नालाय ओ बिसोरखौ फोरोंना नै जोङो ओ दख'ना दानाय गामसा दानाय बेफोरखौ फोरोङोब्ला ओ जाहाथे साब सिन जागौ ओ आरो बेफोरखौ फाननानै जों गोबां ओ रां आरजिनो हायो नालाय ओ बेनि थाखायनो बेफोरखौ ओ जोङो ओ मोनसे ओ उइभिं खुलिनानै ओ जोङो होनो हायोबा गामि सिं सिङाव ओ जोङो साबसिन जागौ नङा होमबा नोंथां ओ बेबायदिनो औ नोंथाङाबो। ओ बुंबावदो दे नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों।
औ नोंथाङा बुंनाय बादिनि दा आथिखालाव माने गोबां सक गलाफोराव माने बेफोरबायदिनो बायदिसिना खारफ्राव माने गोबां गोरों गोरोंब्लाबबो माने बेखौ जिनायखौ लाना थाङो। बा बेनिखायनो माने जोंनि ओनसोलफोराव माने जि दानाया खमायलांनो हमदों होननाबो आं सानो आरोना। बुंनो थाङोब्ला बे फोरबो जेरैहाय जोङो आथिखालावथ' जोङो बेबायदिनो हिनजाव गोदोना गाननाय जेरै दख'ना थावसि बेफोरखौबो जोङो माने जोंनि गामि ओनसोलाव माने जों आखाइजों दानायखौ बांसिनै मोननो थांलिया आरोना जोङो बांसिनै बा मिस सिन बा बेफोर मिसिंफोरनि गेजेरजोंसो जोङो दानाय लुनायखौ मोननो थाङो बा जों आथिखालाव गामसा आरिफोरखौबो जोङो माने गावनि गाननाय जोमनायखौबो जों माने आखाइजों हानायखौ बांसिनै नागिरनो मोनाबा जों बुंनो एसे गाननो मोजां जायोबा न'आवाल
औ बिदिब्ला जोंनि राय्लायनायनि समफोरनाबो जाखासिगोन नोंथां।
औ औ नोंथां औ जोंनि सावरायनायखौ बेखिनिनानै दोनथ'नाय जाबाय।
औ नोंथां।